ओ
औ
ओ खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
ओ
ओ बिदिब्ला नोंथांजों दायो हाथाय एबा बाजार बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना
हागोन दे।
ओं हाथाय एबा बाजार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मोनसे थावनि जेरावनाखि मानसिफोरा बयबो गाव गावनि नांगौ बादियै मुवा फाननाय एबा बायनाय नुथाय बे थासारिखौनो हाथाय होननानै बुंनाय जायो। दा बेयावबो माखासे फालांगिरिफोरा मैगं थाइगं एबा जि-जोम एबा बायदिसिना मानसिनि एबा जिबनि थाखाय गोनां जानाय मुवा- बेसादफोरखौ फानहैयो आरो बेयावबो जाय मान सिनो एबा जायफोरनो माबा मोनसे मुवानि गोनांथि जायो बेखौ बिसोरो बै हाथाइनिफ्राय बायनानै लानो हायो आरो।ओ बे हाथाया माबा मोनसे समाज नि बा हारिनि नङा बियो गासै सुबुं माहारिनिनो। बेयावबो गुबुन गुबुन जाथि समाजनि मानसिफोरानो फैनानै गावजों गाव जगाजुग खालामलायनानै फायना बायनाय फाननाय बेबायदि खालामलायनाय जायो आरो दा नोंथाङाबो बेनि बागै एसे बेखेवनानै होगोन नामा
होगोन दे। ओ हाथाय होननानै बुङोब्ला जोङो बायलाय फाननायखौ बुजियो जोङो। माखासे बायलाय फाननायखौनो मिथिनो मोननाय जायो जेरै जोङो माबासे मवा बेसादखौ फानहैयो आरो जोङो बायनानै लाबोफिनो बेखौ जोङो बायलाय फानलायखौनो जोङो हााथाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो। हाथाय होनोब्ला जोङो बेयाव ओ गोबां रोखोमनि बेसाद नांगौ मुवा बेसादफोरखौनो जों मोननो हायो जों बेयाव। हाथाय होननानै बुङोब्ला जोङो हाथायाव गोबां रोखोमनि दं एबा जानायखौबो जों नुनो मोनो।अबबा बारायाव समबार जायोबा मंगलबार जायो हा ।जों बाराय हो दानि मुं ला बेयो जादों रुबिखौनो जों स्नि बाराय होननानै मिथिनो मोननाय जायो।बिदिनो दाब दाब जायगायाव बेबायदिनो बबेबा जायगायाव ओ बे स्नि बारायनि गेजेराव बबेबा मोनसे मोनसे बाराया अबेबा जायो बेबायदिनो जायो आरो बेबायदि ओं। सप्ता सप्ता बेबायदिनो जोंहा हाथाइखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो माखासे फालांगि बा बेफार फालांगि खालाग्राफ्रा बेबायदिनो गावसिनि ओ मावनानै मोननाय एबा खस्थ' खालामनानै मोननाय ओ आबाद आबादनिफ्रायनो जेरै माइ, बेसर, फाथो, सिबिं, देमसि बिदिनो बेफोरबायदि बेसाद मोननायखौ हाथाय बाजाराव आबादारिफ्रा लांनानै फानहैयो आरो। गावसिनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय खस्थ' बनानै मोननायखौ बेबायदिनो बिसोरो फाननानै रां मोननो हायो आरो बेबायदिनो बिसोरो आरो मा बे रांजोंनो बिसोरो आरो हाथायनिफ्राय माबा मोनसे माबा मोनसे बेसाद बेफोर बायनानै लाबोफिननो हायो आरो बेबायदिनो। आरो हाथाय होननानै बुङोब्ला जों बेयाव हाथाव गोबां रोखोमनि बेसादफोर मोनो जेरै आ गाननाय-जोमनायनिफ्राय लानानै गस्ला मोनो, जेरै लंपेन्ट मोनो, थफि मोनो मुजा मोनो बायदिसिना रोखोमनि जों बेयाव मोननो हायो आरो जानाय लोंनायनिफ्राय होनबा जों मेथाइ मेथाइनिफ्राय लानानै जोङो सिंग्रा गजा स्प्रिं जुलापि जुलापि आरो नेमकि बेबायदिनो बायदि रोखोमनि मेथायाइफोरबो जों मोननो हायो मैगं थाइगंनि बेलायाव एखबा जोङो जेरै ओ माने आलु कबि बानलु टमेट' सामब्राम गाजर मुला जिंखा आरो खुमब्रा बे बेफोरबायदि मैगंखौ जों बायनानै मोनजानो हायो आरो बेबायदिनो माखासे गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां खस्थ' खालामो बिसोरो आबाद मावो सोरहाबा माइ गायो सोरहाबा दाउ अमा फिसियो सोरहाबा बोरमा फिसियो सोरहाबा हांसो फिसियो बेबायदिनो बिसोरो फिसिनानै हाथाय बाजारावबो लांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो लाङोबो रां आरजिनो थाखाय हाथायावथ' जोङो नांगौखौ सुफुंनो थाखाय गावनि नांगौखौ जोङो ओ नांगौ एबा मुवा बेसादफोरखौ लायनो थाखाय जों हाथाइ बाजारनि गोनांथि जायो आरो हाथाय होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो ओ फारफ्रोमबो बिथिङावनो मा होनो गावसिनि जौगानाय एबा मावनानै मोननाय मुवा बेसादफोरखौ हाथाय बाजाराव लांनानै फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां मोननिथिं ओरैनो हाथाया माबायदि जायो फोरमायना हो दे मा मा हाथाय बाजार जायो ओरैनो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जेनेबा जोंनि खाथि खालायाव गोबां हाथाइ जायो ओ ओरै सानजाहा फारसे थानाय मोनसे ओनसोलाव हाथाइ जागोन सो ओ सोनाब हा फारसे थानाय ओनसोलाव हाथाइ जागोन बिदिनो सोरगिदिं हाथाइखौ जोङो ओ जाहैनाय जायो आरो अब्ला बियो नोंथां दहाय जेरैबायदि बुंलांदोंमोन बाराय लाय बाराय जायो होननानै ना अब्ला बेबायदिनो जोंनिथिंबो जायो ओ बबेबा हाथाया सप थायाव खेबनै बबेबा खेबसे बेबायदि जायो आरो दा ओ बेनिफ्राय हाथायखौ गिदिर फिसा जानायखौ नुनो मोननाय जायो ओ दा हमनानै ला बै मोनसे जायगायावनो जानाय हाथाया ओ सपथायाव खेबनै जागोनब्ला ओ गिबि सप्तानि गिबि बारायाव जानाया एसे गिदिर जायो बेनिफ्राय उन बारायाव जानाया एसे फिसा जायो माने बेवहायो ओ बेफारिफोरा एसे खम बिबांनि फैयो आरो बेनिफ्राय बायग्राफोराबो एसे खम बिबांनि फैनाय बेबायदिखौ नुयो अ बिदिनो बाय फुजा फोरबो एबा माबा मोनसे इभेन्त सोलियोब्ला ओ मोननैबो बारायावहाय गिदिर जानायखौनो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दा ओ बेजों लोगोसे जोङो देइलि बाजार बेखौबो नुनो मोननाय जायो जायनिखि सानफ्रोमबो फुं नहलेबा बेलासियाव मैगं थाइगं फाननाय बेनिफ्राय ओ गंफा गंनै जि दखानफोर फाननाय बेफोरबायदि हाथाय जानायखौबो जोंङो नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलनि माखासे गला फिसाफोर एबा सपथायो बेवहायबो जोङो ओ एसे फिसा रोखोमनि हाथाय जानायखौ बो नुनो मोननाय जायो बेफोराव मैगं-थाइगं, फिथाइ-सामथाइ ओ गंफा गंनै जि दखान फैनानै ओ फाननाय बायनाय बेबायदिखौबो जोङो नुनाय जायो आरो दा बे हाथायाव जायनिखि आबादारि एबा बेफार खालामो आरो सोरबा सो रबा बायस'नानै फाननो फालांगि खालामो बेफोरो बिसोरो बेहायो फानो आरो बेनिफ्राय जायहानिखि न'आवबो आबाद मावनाय गैया एबा मैगं थाइगं गायनाय गैया हानि आंखालाव मावनाय जायाखै बिसोरबायदिया बैयाव थांनानै बायनानै लाबोयो आरो बेनिफ्राय लाबोनानै गावनि गोनांथिखौ सुफुङो उम गुबैयै बुंनो थाङोब्ला नैबे हाथाय होननानै बुङोब्ला मोनसे ओ फालांगियारि मोनसे थावनि होननानै बुंजागोन आरो बेनिफ्राय नोंथां ओ जोङो गोदो आरो दानि सि-सिम‌ नायनो थाङो एबा रां बाहायनानै ओ जेनबा बेखौहाय सोलिहोनाय जायामोन आरो ओ बै समावहाय नेम मोनसे दंमोन बेनो जाहैदों सोलाय सोल' खान्थि बैहाययो माखासे फालांगिरिफोरा ओ मैगं-थाइगं बा जिखुनु गावसिनि न'आव जि दङ बे बोनानै फान फैयो अब्ला गुबुन जायनोनेखि गुबुन मुवा बेसादखौ नांगौ जायो बिसोरबो गावनि न'आव मायाबाफोर दङोब्ला बेखौ लानानै थाङोमोन आरो बिनिफ्राय गावनाव जि दङ बेखौ बै गुबुन सासेनो होनानै बै गुबुन सासेनियाव जा बेलेग जिनिस दङ बेखौ लाबोनाय जायोमोन दा बिसोर सानैजों सोलाय सोल' खालामनानैसो ओ मुवाफोरखौहाय लालायनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बे खान्थिया सोलिनानै गैला होननानै बुङोब्लाबो नंखाय बुंनाय जानाय नङा ओ आथिखालाव रां माथथ्र' राङाल' सो बे हाथायाव मुवा बेसाद बायनानै मोनजानाय मोनसे फुंखा जानानै फैबाय आरो ना थाय बे सोलाय सोल' खान्थिखौ दासिमबो मोनसे जायगायाव नुनो मोननाय जायो ओ ओरै जाय जनबिल मेला आसामनिनो दाबसे खाथि जायगायावहाय बियो जायो जनबिल मेला बेयावबो दासिमबो सोलाय सोल' खान्थिजों हाथाइ खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङा बे जन बिल मेलानि सोमोन्दै खोनाफेरदोंना?
खोनाबाय एसे खोनानायालाय
औ बेवहायो जोंनि ओ आसामनि मानसिफोराबो गोबां दावबायहैयो आरो उम । बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावानो दोन्थ'नोसै ।
ओ दे।
ओम